आ नोंथां खोनादों ना?
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादों नोंथां खुलुमबाय औ आ आ ओ सानजौफु समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो।
आङो नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां ङा दसे सम आंनो होनो हागोन नामा?
ओ सावरायजागोन नोंथां सम दङ।
औ औ औ ओ बिदिब्ला जोङो नोंथां जे जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय बे आयदाखौ खौनो लानानै दान्दिसे सम सावरायलायनो नामा नोंथां?
औ नोंथां दे
औ औ ओ बिदिब्ला आङो जि जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बेनि सायावनो नोंथांनिसिम एसे बिबुंथिखौ लाखिग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां ओ ओ जोंनि बर'नि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर' गामियाव बा बर' ओनसोल फोराव ओ गंफ्रोमबो न'खरावनो बेबायदि जोङो दानाय लुनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय ओ जेरैहाय जोंनि न'नि लामायाव जोङो हिसान सोंनाय आरो न'नि न'आवनो जोङो माने ओ गंब्रै साल खुन्था गायनानै जेरैहाय दाथखालजों जों जि दानाय बायदि माने जोंनि गामि ओनसोलाव गोदो गोदायनि दिनाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनबोयोमोन आरो जोंनि ओ ओ फ्राय ओ फ्राय दाइनजि जिबा बा गुजि जौखोन्दो न'खरावनो माने बेबायदि दानाय लुनाय खामानिफोरखौ जोङो मावोमोन
औ नोथां
जे जे आथिखालनि समाव एबा दानि जुगाव जोङो बेबायदि न'खर समावबो जि दानाय लुनाय एबा जि सोंनायफोरखौ जोङो नुनो थांलिया मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि दिनाव आथिखालनि दिनाव गोनोखोआरि आदब खायदाजों माने ओ मेसिनारि बायदि आगजु जों माने ओ खायसे हेनदलूम टेक्सटेल एबा उइबिंफोर खुलिनानै माने बैफोराव जों दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलनि माने गोबां दानाय लुनायाव आखा फाखा बर' आइजोफोरा माने ओ दिनैनि सानाव जोङो वाइबिं एबा हेन्दलुम टेक्सटाइल फोराव जोङो माने बेस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला जुगा सोलायनाय लोगो लोगो लोगोनो माने गोदोनि दिनाव जोङो जोंनि ओ माने जोंहा मायोबा मोनसे फोरबो जानायनि सिगां सिगां जों बे फोरबोआव एबा फुजा मारायाव बायदिसिना जों मेलायाव जोङो गाननो थाखाय बा लांगा दख'ना फालि बैफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव दानाय जायो आरो गोदोनि गोदो गोदायनि मानसिफोरा माने दायोमोन आरो जेरैहाय दुर्गा फुजा जाफायोब्ला बैसागु फायोब्ला मागो मेला फायोब्ला बैफोर फोरबोनि सिगां सि नो माने फोरबोआव गाननो थाखाय जोङो माने बे दख'नाखौ एबा लांगाफोरखौ बा फालिफोरखौ जोङो दाग्रोयोमोन जोंनि बर' आइजोफोरा बैफोर बैफोर समफोराव माने गांसे लांगा दखनानि थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा माने सानब्रै एबा सानबा जोङो दानो गोनां जायोमोन गांसे लांगा दख'ना दिहुननो थाखाय आरो गांसे फालि दिहुननो थाखाय जोङो सानथाम सानब्रै बेबायदिनो जों दानो गोनां जायोमोन आरो जोंहा माने खस्थ' जायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि जुगाव आथिखालनि जुगाव गोनोखोआरि आदब ओरैबायसा मेसिन दिहुनबाय जायनाखि माने गांसे लांगा दखना खौ माने से घनटा नै घनटानि गेजेराव दानानै दिहुननो हायो बेबायदिनो सानसेनि गेजेरावनो गोबां गोबांनि मेसिनारि आगजुजों माने गोबांखिनि लांगा दखना बायदि फालिफोरखौ दानानै दिहुननायखौ जों नुनो मोनो। जाहोनाव जोंनि बर' गामिफोराव गोदो गोदायनि आइजो माहारिफोरा दानाय लुनायाव जिबायदि मुखुबमोन दिनैनि दिनाव जों बेबायदि मुुब जानायखौ नुनो मोनलिया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दानाय लुनायनि अनगायैबो आथिखालनि जुगाव गोबां बेखिनि खामानि दंसै न'खरफोरनि खामानि बेखायनो बेखायनो दा गोनोखोआरि आदबजों जिखिनि दानाय लुनाय बैफोर दानाय लुनाया जोंनि गामियारि ओनसोलनि माने आइजोफोरनि जिखिनि गोदो गोदायनि नेमखान्थि बायदि जि आर'नाइ दानाय लांगा दख'ना बिदन दख'ना बायदिसिना माने दानाय बैफोर दानायखौ जोङो सेख'जोबनानै लाबाय होननानै बुंनो नांगोन नङा होमबा? नोंथां अ गोदो गोदो गोदायनि समाव जोङो गामि ओनसोलाव फुंबिलि समाव सानजौफु समाव बा मोनाबिलि समाव जोङो खोनानो मोनोमोन ओ तातखालजों माने जि दानाय माखुनि सोदोब थाथखालनि सोदोब बायदिसिना जों माने खोनानो मोनो आरो बैफोर सोदोबजों जोंनि गोसोफोराबो रंजाखाङोमोन आरो बैफोर सोदोबखौनो लानानै बैफोर सोदोब रोंखांनायजों माने मेथाइगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि बिथांमोनाबो रायथाइ रायथाइ सुजुयोमोन मेथाइ सुजुयोमोन खन्थाइ लिरोमोन बेयो मोनसे ओ जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोग्गाथावमोन। नाथाय दिनैनि समफोराव जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव बेबायदि खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो। दोंसै जाहोनाव ओ जोंनि ओ आगोलनि बायदि जि जोंनि न'खरावनो जेरैहाय ओ जि दानानै गाननाय बेफोर गाननायफोरखौ जों गाननानै जोबोरखिनि मोजां मोनोमोन। आरो जिफोराबो जोंहा गाननो जोमनो थाखाय मोजां जायोमोन नाथाय आथिखालाव जि वे भिं एबा हेलुम टेक्सटलफोराव जि जि दानाय बेफोरखौ जों माने गोबा गोबा जालांनायखौ नुनो मोन्दों। माने गोबा गोबा जालांनाय जाहोना बेनो आथिखालाव हेन्दलुम टेक्स टाइल एबा ओ वेभिंफोराव जायफोरानोखि माने जि दानाय जायो बैफोर माने बेफार फालांगिनि थाखायसो दानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? दा जाहोनाव जाहोनाव जिस फोर खौ जोङो माने गोबबा गोबबा जालांनायखौ नु गोबबा गोबबा जालांनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोदो-गोदायनि ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव जि दानानैबो जोङो माने जोंनि न'खर जों सोलिनायखौ नुनो मोनोमोन जेरैहाय जोङो आर'नाइ फालि दानानै लांगा दख खना गानानै बेफोरखौ फाननानै जोङो माने न'खरखौ सोलिनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। जेरैहाय जोङो आर'नाइ एबा लांगा दख'नाफोरखौ दानानै माने ग'लाफोराव होनानै बेनिफ्राय माने रां लाबोनानै जों गथ' गथायफोरखौ लेखा फरायहोनाय ओ जोंनि ओ जानाय-लोंनायनि थाखाय खर'स खा खालामनाय बा जोंनिनो ओ ओ जोंनिनो जेरैहाय दानाय-लुनाय ओ जों लोगोसे देलायनाय बायदि ओ फो जों माने ओ खर'स खालामनानै जों न'खरखौ सोलिहोनो हायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि समफोराव माने बैफोरनि फालांगिया जोंनि बर' गामिनि ओनसोलफोराव जोबलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो आं नोंथांनि मबो ओ बे समाव आङो फंनैसो बिबुंथिखौ खोनासंनो लुगैदों जे नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो ओ दासिमावबो बेबायदि दानाय-लुनाय जि खामानि जोंनि बर'फोरनि बेफोर खामानिफोरा सोलिबाय थायो नामा आरो नों बिथांमोननि ओनसोलावबो माने आं जेरैहाय आगोलाव बुंलांबाय हेन्दलुम टेक्सटाइल वेबिं बेबायदि फसंथानफोर फसंनानै बेबायदि जि दानायनि मोनसे खामानिफोरखौ मावदों नामा बेनि बागै नोंथाङाबो आंनो इसे फोरमायना होगोन नामा?
हागोन गाननाय-जोमनायानो जाबाय जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे बाहागो दा जोंनि बर' आइजो फोरा आखा-फाखामोन ओ आगर एरनाय ओ हिसानसालियाव हिसान दानाय इन्दि खुन्दुंनि ओ थावख्रि लुनाय बे फोराव जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोबोद आखा-फाखा दा आथिखाल समसिमावबो जोङो जोंनि बर' गामियावहाय ओ साल गान्दैजों थादजों जि दानायखौ जोङो ओ माखासे न'खरब्रै न'खरबा न'खरफोराव जों दासिमबो नुनो मोनो नोंथां ओ बियो दासिमबो जोबनानै थांद्रायाखै ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखाल समावहाय जोङो बांसिन ओ जोङो फालांगि खालामनो थाखाय जोंनि माखासे ओ जाखिनि ओ जि दानाय जोङो मिचिनजों दानायखौ नुनो मोनदोंब्लाबो जोंनि ओ बर' औ दासिमबो ओ साल गान्दै थादजों जि दानायफोरखौहाय फोथांनानै लाखिबोनायखौ जों आथिखाल समावबो ओ नुनो मोनबोबाय थादों थिग बेबादिनो जोंनि ओ गानग्रा-जोमग्रा होनोब्ला जोंहा आइजोफोरनि थाखाय आलादा आरो हौवाफोरनि थाखाय आलादा जोंहा गानग्रा-जोमग्रा दङ' जेरै आइजोफोरनि गाननाय-जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंना ओ दख'ना बे दख'नाया जोंना मोननै बाहागोनि दङ' जेरै नोंथाङा दहाय होननाय बायदि दख'ना लांगा आरो अग्रं दख'ना बे मोननै बाहागोनि दख'नाखौहाय जों नुनो मोनो ओ अग्रं दख'ना होनोब्ला जोंनि गोदोनि बांसिन सुबुंफोरखौ जोङो खामानि दामानि मावनायफोराव बा न'आव ओरैनो थानाय थानायानायाव बेखौ जों गाननाय नुनो मोनोमोन नोंथां ओ नाथाय आ आथिखाल समाव जोङो फुजा मेला बा फेस्टिभेल बा धोरोमारि माखासे फोरबोफोर खुंनाय समावहाय बा बहाबा जायगा बेरायनाय समाव जोङो लांगा दख'नाखौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो दा आथिखालावबो जोङो अग्रं दख'नाखौ जोङो खायफा खायफा जायगायाव खामानि मावनाय बा माइ गायनाय बेफोराव जों जोङो गाननायखौ नुनो मोनो अग्रं दख'नाया बांद्राय गोलाव नङा एसे हान्थुसिम जाहैयो ओ बियो बस्था महरनि एसे नुयो नोंथां अग्रं दख ख'नाखौहाय बेबादिनो जोङो जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ जोंनिनो माखासे गोबांथार ओ रोखोमनि आगरफोरखौहाय जोंनि ओ गानग्रा दख'ना जोमग्रा फास्रा बेफोरावहाय जोङो एरखांबोनायखौ नुनो मोनदों दा जोंनि बर' आगर होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियाव दङ हाजो आगर आ दिंखिया आगर दावराय मोख्रेब मुफुर आफा आरो आगर गुबै आगर गिदिर बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि ओ गुबै आगरफोर बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखाल समावहाय गावबा गाव सानखां गोहोजों सानखांनानै गुबुन गुबुन आगर एरनानै फालांगि खालामनायखौहाय जोङो ओ नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो जोङो हौवाफोरनि गानग्रा होननानै बुङोब्ला जोंना गुब बेयाव दङ गामसा जों आथिखालावहाय गामसा गोथांखौ हौवाफोरखौहाय जों बांसिन गाननाय नुनो मोनो। आरो जोंनि ओ दोरोङारि गानग्रा होनोब्ला जों बांसिन गोथांखौनो बाहायनाय जायो।
नाथाय जोङो जोंनि हौवाफोरखौ बांद्राय ओ माखासे टाउन सहर बेरायनाय बा बहाबा थांनाय समाव बांसिन गामसाफोरखौहाय जों गाननायखौ नुनो मोना। बांसिन माखासे ओ धोरोमारि फोरबोफोर बा दोरोङारि फोरबोफोर बेफोराव जों बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो जेरै बैसागुफोरावहाय बा न'खरनि फुजा फाथाल होनायफ्राव जों ओरैनो थानायफ्राव खामानि दामानि नि मावनायफ्राव जों बांसिन जोंनि गामसा गाननायखौहाय जोङो नुनो मोनो। आथिखाल समाव ओ दख'ना खौ गाननानै जोंनि आइजोफ्रा गोबांथार टाउन सहरावबो जों बेरायनाय नुनो मोनो।
बा जोंनि मोसानाय मुसुरनाय जेरै बागुरुम्बा मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय जारा फाग्ला मोसानाय जोंहा गोबांथार माखासे दोरोङारि मोसानायफोर दङ बेफोराव जोङो बर'नि दख दख'ना बिदन गाननानै मोसानायखौहाय जोङो नुनो मोनो नोंथां बेनि ओ अनगायैबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो मोनसे जेरै इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो खुन्दुं थावख्रि लुयै लुयै जोंहा जि दानायनि मोनसे हुदा दङ मोन
जेरै जोङो ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै बै इन्दि एम्फौआ थोबनाय ओ जिखिनि फिथोब बेखौहाय जोङो खारदैजों रुनानै थावख्रि लुनानै जोङो खुन्दुं दिहुननाय जायोमोन। आथिखालावहाय बुंनो थाङोब्ला बेनि बेसेना गोबां ओ बुरजा जाहैबाय जेरै जों गां फास्रा बायोब्लानो ब्रै रोजा गाहाम होनानै जों बायनो गोनां जायो। दा बेबायदिनो दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो जोंनि आथिखालनि बर' सुबुंफ्रा गाव गावनि जिउ राहाफोरखौहाय ओ दिहुननानै लानायफोरखौहाय जों नुनो मोनदों आथि आथिखाल समावहाय जोंनि दानाय लुनाय जेरै दख'ना गामसा जोंनि नेरसोन फालि आर'नाइ बैफोरखौ दानानै आथिखालनि सुबुंफोरा गोबांथार माखासे फालांगि खालामनानै रां आरजिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय बिदिब्ला जोंनि हारिमु आयदानि सोमोन्दै सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाथोंसै नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोदखिनि औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद खिनि गो जोननाय मोनदों आरोबाव उननि समाव जुदि नोंथांखौ लोगो मोनबावोब्ला बेबायदिनो जायखिजाया मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांजों आरोबाव सावरायनो मोनबावगोन होननानैबो नों थांनिसिम आं मिजिंथिनाय थाबाय दा बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथोंसै नामा नोंथां औ।
दोन्थ'सै नोंथां ओ साबायखर थाबाय गोजोन्थों।
सा नोंथांनि